हेल' नोंथां औ नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां। आं ओरैनो दङ नोंथां।
सम दंना नोंथां?
औ नोंथां दङ।
औ दे-देबिदिब्ला नोंथाङा जुदि सम दङब्ला आं नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों दिनै नोंथांजों मोनसे से गुबुन आयदानि सायाव सावज्रायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां सावरायजागोन
औ आयदायानो जाहैबाय आबहावानि सोमोन्दै आबहावा गुबुंले जानाय नि सोमोन्दै जों सावरायगोन आं जा मिथिगौ बे खौ नोंथांनिसिम फोरमायगोन आरो नोंथाङा बे जा मानथिगौ बेखौ आंनिसिम फोरमायबायबानो जाबाय
औ औ नोंथां बिबदि औ औ नोंथां
औ आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैखौ गासैबो मोनथिखायो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दैमा दैसा मानसि दुमसि जिब जुन जुनार हाजो हाला गाैसैखौबो लानानै जों मोनसे आबहावा जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ दा बे
जोङो आबहावा होनोब्ला जोङो बेफोरखौल' बुंनाय जाया मानो होनब्ला आबहावाखौ जोङो आबहावाया जोंना गोग्गो जाब्लासो जों सुबुं माहारियाबो जिब जुनाराबो थांना थानायाव मोजां जागोना बेनि थाखाय जों माने बेखौ गोग्गो बा मोजां लाखिनांगौ जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो आबहावाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जेरै जोङो बिफां लाइफां गायनांगौ बिफां लाइफां दानस्रांनायखौ होबथानांगौ बिदिनो गारि मथर मटर सालायनायखौ खम खालामनांगौ कलकारकानानिफ्रायं ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्रायथ' जोंनिया गोबां बारहावाया बा आबहावाया गाज्रि जों बेखौ माने जों होबथानांगौ आरो ना
औ नोंथां
औ आरो बिदिनो गोबां दङ जेरै जोंहा बिदिनो जेनेबा जों गावबा गावनो बेखौ माने आबहावाखौ गुबुंले खालामना लानाय जायो बिदिनो जोङो गाव गावनो आबहावाखौबो जोङो संरैखाबो होनो रोंनांगोन आरो नोंथां
औ औ नोंथां
औ बिदिनो आबहावाखौ जोङो संरैखा होनो थाखाय जोङो जेनेबा बिफां लाइफां दान फायनायखौ खमायनांगौबा जोङो दानफायनो नाङा फांसे बिफां दानफायनायनि सिगां जोङो फांबा दंफां बेफोरबायदि गायग्रोनांगौ जायो अब्लासो माने जोंनि आबहावाया रैखाथि मोनगोन बा आबहावाया गोग्गो थागोन होननानै जों बेखौ मानिनाय जायोना नोंथां
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनोथ' जों बिफां लाइफांनिफ्रायनो जों अक्सिजेन बिफां दंफाङा जोंनो अक्सिजेन हगार नालाय नोंथां औ जों जोंथ' बेजोंसो थांनानै दङ नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जों मानसियाबोथ' कार्बनडाइ अक्साइड हगारो नालाय बिफां लाइफाङाबोथ' बेजोंसो थांना थानांगोन
औ औ नंगौ नोंथां माने जोङो सुबुं माहारिया बिफां लाइफांनि हेफाजाबाव जों अक्सिजेन गेसखौहां लानायाव माने जोंनि थाखाय अक्सि मा होनो बिफां लाइफाङा जोंखौ हेफाजाब खालामो आरो जों बिफां लाइफां बिफांखौ हेफाजाब होयो बिदिनो माने जों गासैबो बे बुहुमाव थानाय जों गासै गासै बो माने सासेया गुबुन सासेनि सायाव बेफोर बायदिनो माने सोनारलायनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ नोंथां औ नुनो मोनो
बिदिनो जोङो नोंथां आबहावाखौ जोङो रैखाथि बा गोग्गो लाखिनो नो थाखाय नोंथांनि बादिब्ला जों मा मा खालामनांगौ एसे फोरमायना हो नोंथां।
औ नोंथां जों आबहावाखौ रैखाथि एबा गोग्गोयै लाखिनो थाखाय जों बे बेफोरबायदिनो ओ बिफां लाइफांफोरखौ दान औ गाय जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफां गायनांगौ दंफां लाइफां दानफायनाय खौ खम खालामनांगौ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जों आबहावाखौ गुबुंले खा जानायनि फ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंनि बा ओ ओ प्लास्टिक जाबोर जोथोर
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरखौ जोङो माने जानला मेनला गारनो नाङा बेजों लोगोसे औ औ बेखौ गारोब्ला माने जोंहा आबहावाजों लोगोसे जे जोंनि हायाबो माने ओ गुबुंले जायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला प्लाटिक आ जोंना सेवगारनानै थाङा ना।
औ नोंथां औ बेजों लोगोसे बेखौ अराव सावना होनाय माने बिनि उखुन्दैयाबो
औ औ औ मोनसे गाज्रि मोनामनाय फैयोना बेजों माने सुबुंफोरनियाव जेनेबा हाबनानै बेराम आजार जानाय
औ बेराम आजार जायो जोंनि देहा औ जोंनि देहानि थाखाय गोबां खहा खालामो नोंथां। औ नोंथां। बेनिखायनो जों बेफोरखौ खम खालामनांगौ बेजों लोगोसे ओ जा गारि मथर खारो बेनि उखुन्दै
औ औ नंगौ नोंथां जोङो गारि मथर खारनाय उखुन्दैखौ जों माने खमायनांगौ खम बिबांनि सालायनांगौ आरो बिदिनो कलकारखाना निफ्राय नाय बायदि दामारिफोरनिफ्राय ओंखारनाय गोबां गेदेर गेदेर ओ जेनेबा दारिमिन दङो जोंहा ओ बे फोरनिफ्राय माने गोबां जेरै इथा बानायनाय नोंथाङा
औ
जेनेबा बेवहाय गोबां उखुै गाज्रि मोनामनाय बे माने ओ खाथि खालानि सुबुंफोरखौ माने बेराम आजाराव खोख्लैनो हायो आरोना नोंथां औ बेनिफ्राय माने जोबोर गाज्रि गाज्रि बारहावा बा मोनसे गाज्रि उखुन्दै ओंखारोना नों थां बे माने जोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरखौ माने ओ खैफोदाव खोख्लैनो हायो आरो ना नोंथां। बेनिखायनो जों माने ओ जेसेबां हायो एसेबांनो बिफां लाइफां दानफायनायखौ खमायनानै दानफाय सोलाय जोङो बे गोबां बिफां गाय नांगौ। आरो जोङो औ आरो बिदिनो जों बिफां लाइफां दानफायनायनि अनगायैबो खारखानानिफोरखौ ओ इब जोंनि गामि ओनसाव जोंनि गामि ओनसोलाव
औ नोंथां।
गोसो सोरबा फोथार बायदियाव माने गु उम दाव जेनेबा सुबुं माहारिफोरबायदि गामि सुबो गैयैयाव माने गायनांगौ आरोना बे गायसन
औ।
औ नोंथां।
नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
औ।
औ नोंथां।
हेलौ।
औ खोना
औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथां।
बिफां गायनानै जोङो बे बा जुनखौ फालिनाय जायो आरो औ औ औ। औ नाथाय जोङो जे बा जुन खालिल' बेफोरबायदि बिफां लाइफां गायनानै जोङो मुलुगनां आबहावा सान होननानै जे बे सानखौल'सो फालिनांगौ बे बाथ्रा नंङाना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बा जुन खालारनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन खालार बा गुबुन गुबु बुन दिनावबो जोङो औ औ जेसेबां हायो एसेबांनो बिफां लाइफां गायना नै लानांगौ जायो उम हायोब्लाथ' सान सेयावनो फांबा खे बिफां गायनांगौ आरोना नोंथां अब्लासो माने जोंनि बारहावा फोरा माने मोजाङै जागोन गोग्गो बारहावा मोनगोन। ओ जोंनि बारहावाया गुबुंले जानाय माने जों सुबुं माहारिनिनो खहा जानाय नोंथां। मानो होनोब्ला बारहावाया थिग नंङाब्ला जोंनि थांना थानायाव गोबां खहा जायो जेरै‌ बा मानो होनोब्ला जोङो बे बारहावाया जोंनि ओ जोंनि हां लानायाव माने बारजों लोगोसे अक्सिजेनजों लोगोसे थांफायो अब्लाथाय जोङो माने ओ जोंनि देहायाव माने बेराम आजार सोमजिनो माने थाबैनो बोलो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बिदिनो नोंथाङा बिफां लाइफां गायफेरबाय ना?
औ नोंथां गायफेरबाय।
औ बिदिनो बिफां लाइफांनि बेलायावबो होनो थांङो ब्लाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दंङ ना नोंथां? जेरै ओ औ। जोंनि बा बेसेन गोसा बिफां हिसाबै जोंङो साल सेगुन बनसम बेफोरखौ जोंङो हमनाय जायोना नोंथां? औ आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां दंङ जेरै बिदिनो ओ खान्थाल बिफां नालेंखर बिफां थाइजौ बिफां जाम बिफां। गय बिफां उम बिदिनो जोंङो बिफां लाइफां गायनानैल' माने जोंनि बारहावानि थाखायल' नंङा मानो होनोब्ला जों जेनेबा जोंङो ओ जोंनि थाग्रा न'नि साखाथि फाखा थि जा बारि बा हा दंङ बेफोराव माने जोंङो नालेंखर गय बायदि बिफां गायो ब्ला माने जोंनि थांना थानायाव माने गोबां मुलाम्फा जायो बेफोरनि बारहावा गोग्गो बारहावाखौ जोङो मोन बाय थायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो ओ गय बिफांफोर गायोब्ला माने जोंङो बेनि फिथाइखौ जोंङो फाननो फाननानै माने जोङो न'खराव खोनादोंना नोंथां न'खर सुंसनायाव न'खर सं नायाव एसे माने ओ हेफाजाब जायो जोंनिया औ औ आरो बिदिनो जेरै ओ नालेंखर बिफाङाबो बिदिनो जोंखौ हेफाजाब खालामो। आरो बेल' नङा बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोर दंङ बेफोरखौबो जोङो जेसेबां हायो एसेबांनो न'नि साखाथि फाखाथियाव गायनानै लानांगौ जायो। आरो उम बिफां लाइफां गायनायजोंल' जोंहा ओ बारहावाया मोजां थागोन बे नंङा मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गायनानै दोनबा दोनबाल' जाया बिफां लाइफांखौ गाय गायनानै जोङो माने बेखौ माबोरै जो थोन लानांगौ बा माबोरै आबोर खालामनांगौ बेखौ जोङो सुबुं माहारिया खालामाब्ला बिफां लाइफां गायनानै दोननायजोंल' जोंनि बिफां लाइफाङा रज'आ एबा थाङा ना नोंथां? बेखौ जोङो माने गिबिनिफ्रायनो गायजेननायनिफ्रायनो बे खौ जोंङो जोथोन लानांगौ जायो जे औ फांसे बिफां बिफांआव बेसेबां दै नांगौ बेसेबां बिबांनि हासार नांगौ बिदिनो औ बेखौ माने उम बोरमा मोसौ जालांदों नामा जिब जुनार जा जादों नामा बेफोरखौ जोङो माने देरजासे औ एसे जोथोन लायो लायो माने जोङो फांसे बिबांखौ माने फोथांनांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ
नोंथांमोननिथिंजाय बारहावाया मा रोखोमनि?
मा होनदों नोंथां?
नोंथांमोननिथिंजाय जेनेबा बारहावा बारहावाया माबोरै मोजां ना गाज्रि?
औ नोंथां जोंनिथिं जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि बिदिनो ओ गारि मथरनिबो गारि मथरबो एसेबां खारा बेनिफ्राय औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बारहावाया एसेबां गाज्रिद्रायबो बुंजाया नोंथां। मानो होनोब्ला औ गोबां गोबां बायदि रोखोमनि दंफां लाइफां दङ आरो औ गामिनि गासैबो सुबुङानो दंफां लाइफां गायनानै लानो हायो गायनानै लायो बेफोरबायदिनो गासिनिबो न'खर न'खर न'नि खाथि खाला दंफां लाइफां दङ नोंथां।
बेजों लोगोसे औ नोंथां। बेजों लोगोसे
गामि ओनसोलजों सलायनो थाङोब्ला जों गोबांनो मोनो।
औ नोंथां।
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां औ औ नोंथां खोनादों। हेल' हेल' नोंथां।